औ खोनादोंना औ
होमबा दिनै मा टपिकनि सायाव सावरायगोन
बिदिनो दा जोंनि जि समाजारि थासारि बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ समाज होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै ओ सासे सुबुं सानै सुबुंजों मोनसे न'खर जानाय बायदि गोबां न'खरफोरखौ ला गोबां न'खर न'खफोरखौ लानानै गंसे गामि जायो आरो बेबायदिनो गोबां गामिफोर खौ लानानै मोनसे समाज होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो बेबायदि बिदिनो पणडितफ्राबो गोबां बेबायदिनो गोदो जोंनो फोरमायलांदों दा आथि खालनि समाजारि थासारि होननानै बुङोब्ला जोबोद साननांगौ जानानै फैबाय मानोना उन जोलैनि जि आथिखालनि थासारि बेखौ लानानै जोबोद सिन्था खालामनांगौनि बाथ्रा फैयो मानोना थासारिफ्रा सानफ्रोमबो सोलायलांबाय
सोलायलांनो हमदों औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो ओरैनो
बेबायदिनो जोंनावबो आगोलनिख्रुइ गोबां सोलायबोबायबो आरो आबहावाफोरफोरखौ आवगोलनिफ्राय एसे माने आपग्रेड जानायजों लोगोसे माने जौगानायजों लोगो से किसुमान ओ फासायदों फासायनायखौबो नुनो मोन्दों आरो ना जेनेबा उन जोंनि इयुन जोलैफोरनिखौ लानानै आरो किसुमान ओ जौगानायाव दा हमना ला जोङो बो जों जा जानबुं बाहायो। बे जानबुंखौ जोङो मोजांनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरा माने जोंनि उननि जेनेरे सन जायबा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बेफोरो मबाइलफोरखौ बाहायनो रोङा माने। बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आवगोलनि जेनेबा समाजारि थासारियाथ' बेबायदि नालाय।
ओं ओं नंगौ नंगौ।
गारि बायदिसिना बेफोरबायदि बाहायामोन एसे आलादासिनमोन। गोदोनि आरो दानि जोंनि समाज जारि थासारिया गोबां फारागखौ जों नुनो मोनबाय। फाराग जाबोबाय औ बेबायदिनो।
ओं
जोङो सासे जिदाइन बा ओ जिस्नि बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनो जोङो बिमा बिफाया बाइक बा मबाइल बायदिसिना जोङो बायना होनो गोनां बेबायदि थासारिखौ जोङो दा गासिबो नुबोगासिनो नङा होमबा नों
नुबोदो।
ओं बायना होनानै बिनि उन साननै सानथामसोनि गेजेरावनो आरो एक्सिडेन्ट जानानै जिउ खोमाना लानांगो जानाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुबाय थादों आरोना। बिनि थाखायनो जों दा दा सम सोलिबाय थानाय समाजारि थासारिखौ एसे आङो माने बेरा फारसेथिंजाय नायोबा मोजां आरो बेराफारसेथिंजाय गाज्रि बेबायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो उम उम। बेबायदिनो बुंदो नोंथाङाबो।
दा समाजारि थासारिया नोंथांमोननिथिं जेरै जोंनि बिथिंबो बेनो जाहैदों दा जोङो लाइमोनफोरनि फारसे जों जुदि दि सावरायनांगौ जायोब्ला दोनै भारतबर्ष खौनो नायोब्ला दोनै देर क्रर देरकौ ओ देरस' क्ररनि खाथियाव दोनै सुबुं जाबाय भारतबर्षआ दा बेखौ लानानै देरस' क्रर सुबुंनि गेजेराव जुदि लाइमोन होननानै जों सायख'नानै लायोब्ला होमबा पयस' टिक्रर द'जिबा खौथिफ्रानो जेनेबा लाइमोन होननानै जों हमनाय लानो हायो। आरो बेबायदिनो आसामनि थासारिखौ नायोब्ला बेनो आसामाव दिनै सारायथिन क्ररनि खाथियाव मानसि जाबाय सुबुं सानखोया दा बिनिनो जों द'जिबा जौखौन्दो लायोब्ला
औ
भारतखौ लानानै होमबा बेबायदिनो जों जोंनि समाजारि थासारिखौ बिदि नायनो हायो आरो। दोनै सारा भारतावनो बर'फ्रा पसिस लाख दङ होननानै बुंबाय थानाय जादों दा बे बिथिंखौ नायोब्ला स्पेसियेलि जोंनि बर' फोरनि जि समाजारि थासारिखौ नायोब्ला होमबा लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां साननांगौ जानानै फैयो मानोना आथिखालनि थासारियाव नोंथाङा जि मबाइलनि खोथा बुंदों दा बे मबाइल खौ लानानैब्लाबो मेट्रिक पास जायोब्लानो दाना म
नांगौ जायो।
गुबुन फारसेथिं नंगौ नंगौ गुबुन फारसेथिं लकडाउन मोनसे जानानै थांबाय जेराव नों लकडाउन जाफुनाय समावबो नों क्लास खालामनो हायियाव सरकाराबो एबा गभमेन्टआबो जे एपसफोरनि गेजेरजों स्मार्टफननि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ फोसावबाय। गेजेराव बेबायदि मोनसे थासारि थांबाय आरो दोनै मोनसे नर्मेल थासारियाव फैसेयावबो स्मार्टफन बाहायग्रा गथ'फोरनि जि थासारि बे बारायनिफ्राय बारायलांबाय थादों।
बै बे लकडाउन समाव जि थासारिया सोलिबाय बे बायदिनो एखे दा सोलिलांगा सानो बे लानायनिफ्रायनो माने औ लानायनि मोनसे माबे हुदाया बांसिन जानायखौ नुनो मोन बाय जोङो लकडाउननि उननिफ्राय बारायलांबाय नांथारगौ जानानै फैबाय। जेराव नाङामोनब्लाबो नांथारगौखौनो जानानै फैबाय बायदि खिन्थिबाय गथ' फोरा नङा होमबा? उम उम बेबायदिनो जोंनियावबो दा जों गोबां नुनो मोनगासिनो दङ लाइमोनफोरखौ
ओं दा बेखौनो लाइमोनफ्रा दोनै थासारियाव नोङो सोलोंथाइ लानायाव बाहायदों बे जोबोद मोजां‌। गोजौ सोलोंथाइ लानाया बेनिजों जोबोद मदद जायो नाथाय खायफा उन उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा
उम
बैसो बारा नङै बैसो हमना ला जिबा जिद' बोसोरनि गथ'फ्रा दिनै बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनायनि अनगायै दिनैबो गाज्रियावबो बाहायबोदों। औ दा बिनि एफेक्टआ रोङाखै रोङाखै दा बेफोरनि दा बेफोरनि एफेक्टआ नो‌ समाजारि थासारियाव सोलोंथाइ लानायाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जोबोद प्रब्लेम जाद
प्रब्लेम जायो गोहोम गोग्लैदों गाज्रि गोहोम गोग्लैदों।
दा बेखायनो बे बिथिंखौ लानानै बे थासारिया जुदि सोलिबाय थायोब्ला हारियाव दिनै सोलोंथाइ थासारियाव गुन गोनां सोलोंथाइ आरजिनाया जोबोद गोब्राब होननानै साननानै लानो हायो दा बेखायनो ओ बे मोनसे बे थासारि फारसे जोंबो एसे बयबो दिथागिरिफ्रा सांग्रां जानांगौनि मोनसे गोबां सम जानानै फैदों औ दा बेजों लोगोसे गुबुन बायदि गुबुन मोनसेया जाहैबाय फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय जाय फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाया बैसो स्पेसियेलि दिनै स' जाला बे गासैबो थाखोनि बैसोआ गासैबो उन्दै गेदेर गासैबो दिनै फेग्रा मुवाखौनो दिनै लायोसै दा बे फोर फेग्रा मुवा बाहायनानै उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दिनै बाइकबो सालायो। जायखौ नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन आरो बे बाइक सालायनायनि गेजेरजों गोबां एक्सिडेन्ट जाबाय। मानखि मालाबा समाव ओरैबायदि नुयो मेट्रिक रिजाल्ट होयोब्ला बा हायार सेकेण्डारि रिजाल्ट होयोब्लाबो जे रंजा जाबाय फार्स्ट डिभिसन जादों नाथाय बेखौनो नोङो आनलिमिट ओ रंजानानै एक्सिडेन्ट जानानै थैनायबो नुनो मोन्दों। दा बेखायनो बेबायदि बिथिंफोरखौ जोङो जेसेबां हायो बोरै फोसाबलायनो हायो दा बेफोरो बयनिबो बिफाना
राहा लालायनांगौ आरो आरो बिमा बिफानिबो एसे दायथ' जानानै फैबाय बेफोरो नायनांगौ बिमा बिफा औ बिमा बिफायाथ' दा जों जिखिनि नुनो मोनबाय गथ'नि ओ खायसे खोथाफोरखौ खोनानानै इमसनेल गथ'फो फोरजोंनो इमसनेल मानो खालाम जायो आरो गथ'फोर खालाम गथ'फोरनि खोथाखौ लानानैनो बाइक बिदोंबा बाइक होदों बा मबाइल बिदोंबा मबाइल होदों बेबायदि गाज्रि थासारि आरो समाजा जोंनि दा समाजाव सोलिबाय थानाया
नंगौ नंगौ
गथ'फोरजोंसो माने ओ निजेनि गावनि बिमा बिफाया बिमा बिफाया माने गथ'फोरजोंसो दैजेन जानाय बायदि सो जाबाय माने औ औ औ इमसनेल खालामजायो माने गथ'नि गथ'जोंसो दैदेनजायो गथखौ दैदेन नांगौ माने गथजोंसो सोर बिमा बिफाया दैदेनजायो बेबायदि नुनो मोनगासिनो माने
औ
बेबायदि जागासिनो आरो गोदोफोरथ' गोदोनि समाव फुजा खबा मरायाइ जाबोय जायोब्लाबो बिमा बिफाजों लोगोसे थांनायखौ जों नुयोमोन दानि उन्दै उन्दै लाइमोनफोराथ' थ' गाव गावनो हारसिं हारसिंसो थाङो बिमा बिफा गोनांथियानो गैया माने गावसोरो बाइक साफायनानै मानानै बेसिकेलि थारमाने जोङो बांसिन हौवासाव गथ'फोरखौ नुयो आरोना बिदि बेलायाव हौवासा गथ'फोरखौ नुदों रावखौबो नाङा बिसोरनो न'खरनि गाव गावनो थांनानै नायहैयो जायो लोङो बेबायदिहाय गाज्रि माने थासारि सोमजिहोदों आरो
नंगौ नंगौ
औ बिदिखौसो दा जोङो माबायदिहाय फोसाबनो हागोन दा राहा लानाया गासैनिबो माने दायथ' जानानै फैबाय
थैबाय
बिमा बिफायाबो गाव गावनि गथ'खौ माबायदि सामलायनो हागोन माने बेखौसो साननांनांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय आरो
फैदों फैदों ओं
औ
दा बे बिथिङावनो जोङो होनबा समाजारि थासारिनि फारसे जों एसे साबसिन लाबोनांगौ जायोब्ला जों सोलोंथाइ फारसे एसे नाज जानांगौ जाहैबाय जेरावनोखि फरायसा फ्रा स्मार्टफन बाहायनानै गुबुन मोनसे जि आवगायलाङो आरो बेजों लोगोसे लाइमोनफोरखौ जे फेग्रा मुवा बाहायनाय बिनिफ्राय जों बिराद बोरै गोजान खालामनो हायो आरो बेबायदि थासारिखौ जों सोरजिनो हायोब्लासो जों समाजखौ फोसाबलांनो हागोन बेखौ खोब मोनसे आसा फारिनो हायो दा बे बिथिङाव बिमा बिफायाथ' गोबां थाखाबाय समाजारि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव वबो थाबाय जाय माहारियारि आफाद होननानै बुङो बिथांमोननि यावबो थाहैबाय लोगोसे धोरोमारि दैदेनगिरि आरो गामि दैदेनगिरि बेफोर गासिबो बिथिङावनो जयै जोङो सांग्रां जालायनो हायोब्लानो नोजोर होलायनो हायोब्लानो होमबा जों समाजारि थासारिखौ आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि मोनसे गाज्रि थासारि
एसेब्लाबो जों मोजां खालामनो हागोन नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो एसेब्लाबो जों मोजां खालामनो हागोन जुदि गासैबो ओ जयै गोसो होलायनानै मोजाङै माबायोबा
औ
खामानि मावोब्ला एसेब्लाबो मोजाङाव फैगोन आरो
औ दा होमबा बेफोरबायदि जो ओ गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजोंबो जों मालाबा समाजाव सोलिबाय थानाय जि मोनसे गुलाय गुजाय थासारि जों बेफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों लांनो हायो
औ हायो
खौ लानानै सम सम सावरायनाया जों साफ्रोमबो बिबान दा नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो मा बुंदेरबावो
दा बिदिनो जों आथिखालाव दा लाइमोनफोरफोरखो जाबायदिहै जोङो सोलोंथाइ होनांगौ बेबायदि सोलोंथाइ खायफाया न'खरनियाव न'खरावबो मोनाखैबो जानो हानाय बा फरायसालियावबो मोनाखै नामा बेनि थाखायसो जादों नामा आं सानो आरो आरो फरायसालिफोराव थ' फोरोंगिरिफोरा बेसोरखौ माबायदिहाय गावनि जिउ राहा जिउ राह राहायाव जिउ दैदेननाय राहाखौ माबायदि खालामनांगौ बेखौ बेफोरखौथ' फोरमायखानाय जायो माबायदि बिथिंनिफ्राय बिदि जादो बिस बिसोरनि लोगोनि माने जिखौथ बुङो प्रेन्डसिप फ्रेन्डसिप सार्कोल बेफोरबायदिनिफ्रायबो जायो नामा सानदों आङो माने बिमा बिफाया जुदि गथ थ'वा सोरजों ओ बेरायहैदों सोरजों लोगो जादों बेफोरखौ एसे नोजोर बोनानै गथ'खौ गावनि गथ'खौ एसे माने सांग्रां खालामोब्ला मोजां जायो आरो बेबायदियाव
नंगौ नोंथा नंगौ होमबा नोंथां दिनैनि जि मोनसे सावरायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै
औ औ नोंथां बेखिनि अ दे